हा
औ खोनादों
मा खालामगासिनो नोंथाङा दायो
अ दायो ओरैनो दं नै नोंथां। दायो ओरैनो दं नोंथां। नै खोनादों। औ औ जाखांबाय नोंथां
मा ओंख्रै जाखो नोंथां?
ओंख्रिया दाउजों अनला।
गोथावआनो माथो।
औ औ गोथावनो।
नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना?
औ दायो फ्रियावनो दं।
मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन नोंथां।
अ होमबा आं टपिकखौ बुंनोसै। टपिकनो जाबाय जोंहा आबहावानि सायाव- आबहावखौ मारै संरै खाथि होनांगौ बिनि सायाव आरो आबहावाया मारै गेबेङो बिनि सायावनो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन औ नोंथां ओ गोदोनिफ्राय लानानै नै दासिम आबहावाया गोबां सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों। गोदोनि - थासारिखौ नायोब्ला जों जोबोद मोजांमोन। ओ आरो दानि थासा- सारिखौ नायोब्ला जोबोद- गार्जि गोदोहाय जों हा बेबायदिनो ओ गोबां बिदिनो बि बांद्राय नुवामोन बे बिदिनो बाइकफोरनि बे- पेट्रल सावनाय एबा उखुन्दै गनायजोंनो जोंनि बे आबहावाया- गुबुंले जालांनो हमदों एबा- जोंनि बे दंफां लाइफां दानफायनायनि- जाहोनैनो जोङो जोंनि बे आबहावाया गरम जानो हमदों गाज्रि जानानै हमदों गोबां बिदिनो खोम खहा गोग्लैदों बेबायदिनो गोबां गाज्रिफोर बुस्थु ओंखारनायनि जाहोनै बेबायदिनो केमिकेल इउस खालामना गो बां आरो बेबायदिनो ओ फेक्टरिसनिफ्राय फैनायगौ आं बेदिनो फोरखौ जों गारलाबायनानै जों गोबां बि गारसोलाबायनानै दोनो जोङो मोजाङै जोङो बा ओ जमा खालामालाय बिसिनो जोङो जानला मोनला गारनानै जों गोबां बे बिदिनो ओ बेनि जाहैबो जोंनि ओ बे आबहावाया गोबां बे बिनो गुबुंले जालांनो हमदों आरो बेबदिनो बेफोराव बेदिनो दै जमा जानानै गेस ओंखारनानै बेबायदिनो गोबां माने गुबुंले जालांनो हमबाय आरो ना गोदोहाय थ' बेबायदिखौ जों नुनो मोनामोन गोदोनि स-समखौ नायोब्ला जोबोद मोजांमोन आब आवनिस समावहाय गोबां बिसोरो मोजाङै ओ स-स-संसार एबा रायजोखौ जाबोनो हमदों दानि जुगाव नायोब्लाथ' जों बांद्राय गोबाव बो जोरला, गोदोनिखौ नायोब्ला जों ओं बेबादिनो एगस' बोस सोरसिम जों जोरनायखौनो जों नुनो मोनोमोन दानि नायोब्ला जोङो बेबायदिनो सिक्सटि सेभेेनटि ओइटि बेफोरबायदिल' जों बांसिन जों जोरनायखौ जों नुनो मोनो बेफोर ओ गोबां माने जाहोनानो जादों बेबायदि फेकट'रिस बाइक गारि मथर सालायनायनि जाहोनैबो जालांनो हमदों बेबदिनो गारजि गेस एबा उखुन्दै ओंखारनानै ओस बिबदिनो गारनायफोर एबा बेजोंनो ओ जानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां
औ गोबां माने सुबुंफोरा बेमार आजारजों खोख्लैनानै दङ' जों मिथिंगायारि ओ एबा जों आबहावाखौ जों मोजाङै जोथोन लानांगोन जोङो दंफां लाइफांखौबो जोङो लानांगोन अब्लासो जोंनि आबहावाया मोजां जालां गोन। जोङो फांसेफोरजों दानफायो
औ नंगौ नोंथां।
बे जायगाफोराव जों लाखियोब्ला जोंनि थाखाय
बे मोजां ओ बुंगोन जों बेबायदि गा गारनाङा मानाङा होननानै जों बयनोबो माने दिसिप्लिनै जोङो बाहायोब्लासो जों आ मोजाङै सोलिलांनो हागोन आरो उन जेनेरेसन फैबाय थानाय समाव बेफोर जाथायफोरा जायालासि नो हानाय बायदि आरो दावबायलांनो हानाय बायदि जा जेहाथे बेबायदिनो गाज्रि हाखरफ्राव गोलैयालासिनो मोजाङै सोलोंलांनो हाथों
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ गथ'फोरखौबो जों फोरोंनांगोन अब्लासो बिसोरबो रोंलांगोन बेबायदि मे बेब्दि प्लास्टिकफोरखौ गारोब्ला जोंनि थाखायनो खहा एबा जोङो गुबुंले जागोन
औ नंगौ नोंथां।
बे बिदिनो हाथाय सहारफ्राव गोबां बेबायदिनो लेथ्राफोर गारनायखौ जों नुनो मोनो बे बेनि जा गोबां जिनानै जोंनि देहाफोरखौ बिब्दिनो खहा गोग्लैयो। आरो बेबायदिनो गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजोंसो जों दायो सोलिनानै दं आरो जों गोबां म गोदोनिफ्राय ला-लानानै नायोब्ला जों गोबां जौगादोंबो नाथाय फारसेयै जों गोबां माने बिबदिनो खहा जादों आरोना जोंनि थाखाय
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङाबो एसे नों फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ। जोंहा आबहावा बुङोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायोदि जोंनि मेगनजोंनो नुनाय जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां हा दै बार बायदि थासारिफोरखौनो जों नि सोरगिदिं थानाय माखासे थासारिफोरखौनो जों आबहावा होननानै मिथिहोननो मोनो ना नोंथां? जोंहा गुबैयै आबहावाखौ संखरैखाथि लाखिनो होनोब्ला जों गिबियावनो साफ्रोम सुबुंनि थाखाय दंफां गायनाय नांगौआ गोनांथार मानो होनोब्ला जोंहा बिफां गायोब्लासो बारहावाया मा होनो साफा जायो एबा गोग्गो जायो मानो होनोब्ला जों बिफां लाइफाङा हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ हां लायो आरो बिफां लाइफाङा जों मानसि एबा जिब जुनारा हगारनाय कार्बनडाइ अक्साइडआ गेसखा बेखौहाय माने बिफां लाइफाङा हां लानानै थांनानै थायो। जायनि जाहोनावहाय माने बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय गोनांथार जाना फैदों आरो बेनि थाखायनो मानो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफां आरो मानसि मोननैनि गेजेराव सोनारलायनानै जोङो थांनानै दङ बिनिखायनो जों माने आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनाया जोबोरैनो गोनां
औ
आखौ गे बे खौ होबथानो होनोब्ला जों बिफां लाइफां गायनांगोन आरो बिनि सायाव हाथाय बाजार गला बायदिफोराव माखासे नाङै बेसाद जायफोर मुवाफोरखौ नाङा बैफोरखौहाय दाबसे जायगायावनो गारनानै बेखौ सावनो नांगोन अब्लासो बियो साफा जागोन। बेफोरबायदिनो बैफोराव हाथाय मेलाफोराव बाहायजानाय बायदिसिना मुवा बेसाद जायफोरा आबहावानि थाखाय मोजां नङा बैफोरखौ जानला मोनला जायगायाव गारोब्ला जोंहा मा जागोन आबहावाया खहा जागोन आरो गेब्रेंगोन आरो बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेस फोरखौनो जों सुबुं माहारि एबा जिब जुनारा हां लायोबा बेरामबो जानो हागौ मानो होनोब्ला बै फोरो माखासे गाज्रि गेसफोर आरो जोंहा बांसिन आबहावा गेब्रेंनाय होनो हावाखौ गेब्रेंहोयो होनोब्ला माखासे गिदिर गिदिर दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोर आरो गिदिर गिदिर मुवानि गारिमिननिफ्राय बाहायजानाय माखासे नाङै मुवाफोरखौहाय जानला मोनला जायगायाव गारनाय आरो बैफोरनिफ्राय ओंखार ओखारबोनाय गाज्रि दैफोर आरो बाहायजायै मुवाफोरखौहाय गारोब्ला जोंहा बैफोरनिफ्रायनो माखासे मोनामनाय गेस ओंखारनानै जों सुबुं माहारि एबा जिब जुनारा मोनसे समाव जोबस्रांलांनोबो हागौ। बैफोरखौ संरैखाथि थि होनो थाखायनो जोंनि थाखाय हाग्रा बंग्रा एबा बिफां लाइफांखौ लाखिनाया जोबोर गोनां मानो होनोब्ला बिफां लाइफां आरो हाग्रा बंग्राफोरा बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरखौहाय हां महरै लायो बिसोरो जायनि जाहोनाव बारखौहाय गोग्गो खालामो आबहावा संरैखा लाखिनाय होनोब्ला जों लाखिनाया जों साफ्रोमबोनि बिबान मानोना जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया आबहावानि सायाव सोनारनानै थांनानै थायो नोंगौ ना नोङा नोंथां? जेरै बिफां लाइफाङा हगारनाय गेसखौ जों लायो बिदिन्थि महरैहाय आरो जों हगारनाय माखासे गाज्रि गेसखौहाय बिफां लाइफाङा लानानै बार मन्डलखौहाय साखोन सिखोन खालामो। आरो जोङो बिफां लाइफांखौ बिफां लाइफां गायनाय समावल' गायबा गायनाय दिनावल' गायबा जानाय नङा मानो होनोब्ला जों बिफां लाइफांखौ बयबो साफ्रोमबो न'खरनि सुबुङानो जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो गायनो नांगोन मानो होनोब्ला जों बिफां लाइफाङासो जों खौहाय मा होनो साखोन सिखोन खालामनानै लाखियो।
औ
बिफां लाइफां गैयाबानो जों बयबो मिथिखागौ मानसि हारि एबा जिब जुनारफोराबो थांनानै थानो हानाय नङा मानो होनोब्ला जों हां लानाय जाय अक्सिजेन गेस बैखौहाय बिफां लाइफां बिफाङासो दिहुनन्नानै होयो बिनिखायनो बिफां लाइफां आरो मानसिनि गेजेरावहाय जोंहा माने गोथौयै सोमोन्दो थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ
बांसिनै जों नुनो मोनबोदों माने आबहावाखौ गाज्रि खालाम मो होनोबा हाथाय बाजाराव बाहायजानाय माखासे गाज्रि मुवाफोर जेरै प्लास्टिक आरो बै फोराव फाननाय मैगं मैलानि बिगुर बायदि दाखोरफोरखौहाय जोङो जानला मोनला जायगायाव गारनानै दोनोब्ला जेब्ला बैफोरो अखा हानानै सिदोमा जानानै बैफोरनिफ्राय माखासे सेवनाय सेवोब्ला बैफोर गारजानाय मुवाया सेवोब्ला आरो माने गाज्रि गेसफ्रा ओंखारो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा प्लास्टिकफोरखौहाय ओरैनो सरा सनस्रा दाबसे जायगायावनो गारालासिनो गुबुन गुबुन जायगायावहाय गारोब्रा जेरै हाफोरावनो गारोब्रा हाफोरा गेब्रेङो नोंगौ ना नङा नोंथां प्लास्टिकथ' जोंहा सेवनो रोङा होननानै नोंथाङाबो मिथिखागौ बैफोरो माखासे रासायनारि बाबै बानायजानाय मोनसे मुवा बियो जोंहा आबहावाखौ संरैखाथि होनो होनोब्ला प्लास्टिक बाहायनायनि अनगायै जोङो माखासे सेवग्रा ओरैनो सरासनस्रा सेवग्रा मुवाफोरखौ बाहायनांगोन नोंङा नङा नोंथां जाहाथे हाया गेब्रेङै बायदि आरो बेबायदिनो आबाद मावनायनि बेलायावबो जोंहा रासायनारि हासार एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायालासिनो ओरैनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे जुनारनि
औ औ नोंथां दे औ